औ।
हेलौ औ खोनादों।
जों बे समाव बर'नि हाबानि सोमोन्दै
औ औ जागोन नोंथां। बिदिब्ला ओ नोंथाङा जागायग्रोगोन नामा?
औ। बर'फोरा बर'फोरा जोनोम जानाय हाबा आरो थैनाय बे खामानिखौ गोबां बेबायदिनो जोंनायनो मावबोनायखौ जों नुबोदों आरो सनमान होनायखौ जोङो नुबोदों। बेबायदिनो माने माने बर'फोरा हाबाखौ गोबां बेबायदि आ बेसेन गोसा बेबायदि सनमान जर'खा बेबायदि बाहायो बा बेबायदि सनमान होयो हाबाखौ आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जोङो गोदोनिफ्रायनो बिदिनो आं गुबुन गुबुन रोखोमै बिबायदि हाबा जाबोनायखौ खुंबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों नोंथाङा बेफोर गुबुन गुबुन रोखोम हाबाखौ बुंगोन नामा।
औ नंगौ नोंथां आ दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा हाबाखौथ' माने आ जोबोर बिदिनो मानियो नङा होमबा जोंनियावथ' ओमफ्राय हाबा जानाय होननानै बुङोबाथ' मोननै न'खरजों सोमोन्दो खानाय नङा होमब्ला नोंथां। ज जोंनियावबो बेबायदिनो आरो। आरो माने हाबाफोरा ओ गोदो सिगांनि समफोरावथ' जोंनियाव बेबायदिनो आ माने गोबां न'खरफोरावनो गामिनि न'खरफोराव हाथासुनि हाथासुनि हाबा अनला ओंख्रिजों हाबा होनायखौ नुदोंमोन आरो उन्दै समफोराव नाथाय दायो ओ। जुगजों लोगोसे माने सोलायनायखौ नुबाय दायो गोबाङानो माने ओ बे हाथासुनि हाबानि जायगायाव बे हाबा गिदिरखौ खालामसै आरो। हाबा गिदिराव बेबायदि। बिदिनो ओ सिगाङाव बिदिनो हिनजावनि न'खर आरो। हौवानि न'खर मोननैयावबो थांनानै बिदिनो आ राय्लायग्रोनाय जायो बिदिनो माने आ मोननै न'खरजों रायलायनानै ओ बिनि उनावहाय हाबानि थि खाालारफोरखौ थिग खालामनाय जायो आरो बे जेब्ला हाबानि खाालारफोरखौ बिदि थिग खालामनाय जायो अब्ला माने ग फाथै लानानै बयनिबो थाखाय ओ-ओ माननि थाखाय जि लानानै थाङो आरो माने माखासेफोरा लानानै थाङो गय फाथै लाङो खिन्थु माखासे न'खरफोरा लानानै थाङो आरो। ओमफ्राय बिखौ होनानै ओं। आरो जेब्ला जे दिनखालि माने बिदिनो हाबानि जे दिनखालि खालार थिग जायो बे दिनावनो माने हिनजावनि न'खरनिफ्राय बे हौवानि न'खरनोहाय ओ गय फाथैजों मानजों लोगोसे जि गांसे गांसे हरनाय जायो आरो जोंनियाव। ओमफ्राय आरोबाव बिदिनो ओ बिनिफ्राय हाबानि गेजेरावबो फैनानै बिदिनो ओ माबा खबर लाफैनाय जायो आरो बेफोरखौ माने बिदिनो ओं आंथ' बारा मिथि मिथिला माने आगान गास'हैनाय ना मा बेफोरबायदि होनो आरो माखासे दङ बेफोरबायदि। माने सानै न'खरनि गोरा फैनानै बिदिनो फैनानै खबर लाफैनाय जायो आरो। हिनजाव गोदानखौ आरो औ ओ बेबायदिनो नाथाय गोबां नियमफोर दङ आरो हाबायाव। बर'नि हाबा गिदिरफोराव ना आरो नाथाय बे अनला ओंख्रिजों जा हाबा होनाय जायोना बेयाव माने एसेबां माने नेम नेमखान्थिफोरखौ नुवामोन नाथाय अब्लाबो बर'नि गोजाम हाबा होननानै बुङो आरो बेखौ बिदिनो रायसंनानै होनाय थायो मानि सासे ओ बिदिनो गामिनि गाहाय सासे रायसंनानै होयो बिदिनो आमफ्राय आरोबाव ओ अनला ओंख्रिखौ बिदिनो हिनजाव गोदानानो ओ सिगाङावथ' बुङोमोन माने अनला ओंख्रिखौ हिनजाव गोदानानो गावनो अनलाखौ देनानै हिनजाव गोदानानो संनांगौ होननानै अनला ओंख्रि हाबायाव जोंनियाव माने बांसिनानो हिनजाव गोदानखौ माने हौवा गोदाननि न'खराव लाबो खानानै दोननायखौ नुयोमोन आरो। लाबोखानानै बिदि मोनायाव हाबा जागोन बा माने सानाव हिन्जाव गोदाना माने अनलाखौ बिदिनो देनानै ओ संनानै माने गावनि आखाइजोंनो संनानै बिदि माबायाव बाथौआव लाबोनांगौमोन आरो। दा बेनिफ्रायो खुरनानैबो होनांगौ हाबानि उनाव गथ'फोरनो खुरना होनांगौ आरो हौवानोबो बिदि खुरनानै होनांगौ बिदिखौ नुयो-नुयोमोन आरो दायोथ' बेफोर जोबोद खम जालांबाय ओ नोंथाङा नोंथांमोननि जायगानि हाबानि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो बिदिबा नोंथां।
जोंनियावबो बेबायदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो हाबा गोलाव बेबायदि हाबा गोलावफोराव बेफोरबायदि ओ मावनाय बेफोरबायदि हुदाफोरखौ जोङो दिनैबो नुनो मोनो बर' नि जि हाबा किसुमान हुदाफ्रा माने गोमालांदोंब्लाबो दानि थासारिखौ लानानै थ' फ्राय बेबायदि ओ अनला ओंख्रि संनाय बेफोरबायदि जोङो दासिमबो नुनो मोनो जोंनि बर' समाजाव बेफोरखौ फालिबोगासिनो आरो हाबायाव बेफोरो गोनां बिदिनो बेनिफ्राय बे हाबानि सोमोन्दै आं बे खारसननाय हाबानि सोमोन्दै बुंनो खारसनाय हाबा खार सननाय हाबाखौ जोङो दानि मुगायाव एसेबां नुनो मोनला खिन्थु गोदोनि समाव जोङो खोनानो मोनो आरो नुबोदों बेबायदि खारसननाय हाबाफ्रा बिदि सोलिदोंमोन जोंनि बर' समाजावबो आरो खारसन्नायनि जाहोनानो ओ गोबां मानसिफोरा बुंनो नागिरो आरो जोङो मोनथिनो हायो। जि सेंग्राया गुबुन सिख्लाखौ मोजां मोनब्ला बे सिख्लाया मोन मिथिब्ला माने गावखौ गारजानो गिनानै बा गुबुन सिख्लाखौ हाबा खालामजानो गिनानै बेबायदि खारसनहैयोमोन। बेखौ जोङो मोनथिनो हायो। आरो लोगोसे जे बिदिनो माखासे जाहोनफोरनि थाखै बिदि खारसननाय हाबाया जायोमोन होननानै जों मिथिनो हायो आरो। नोंथांमोननिथिं माबायदि बेयो?
ओ नोंथां जोंनिथिंजायबो बेबायदिनो ओमफ्रायो माखासेफोरनिया बिदिनो माने न'खरफोरनि गोरोबलायिनि थाखायबो माने बिदिनो खारसननायखौ नुनो मोनो आरो अब्लाबो दानि ओ गोदोनि दिनावथ' बिदि माने न'खर मानसि सेयाव माने हौवासाया हिनजाव लानानै फैबाथाय माने बेखौ बे हाथासुनि हाबाखौनो होना होयोमोन आरो न'निजों रायलायनानै। ओमफ्राय दायो बिदि ओ बिदिबाबो माने लानानै बिदि हिनजाव खारसननाय फैबाबो बेखौहाय माने रायलायनानै ओ हाबा गिदिरखौनो खालामना होनाय जायो आरो। औ। बेबायदिनो ओ दायोथ' आरो नोंथां ओ जोंनि जायगाफोराव माने माखासे न'खरफोरा बेखौबो नुनो मोनो मन्दिराव थांनानै हाबा जायो स' नोंथांमोननियावबो बेखौ नुनो मोनो नामा?
औ मन्दिराव थांनानै बेबायदिनो हाबा लायो बेखौ नुनो मोनो ओ नाथाय गोदोनि समाव बेबायदि जोङो जायामोन होननानै खोनायो खिन्थु दानि मुगायाव माबायदि बिदि माने हाबानि सोलाय सोल'खौ जोङो गोबां नुनो मोनो दानि मुगाजों माने गोरोबनानै माखासे मानसिफोरा गावगायनि गोसो बायदि गावगाया जिखौ माने मोजां मोनो बेखौनो खालामनो नाजायो बे जोंनि बर'नि हारिमु बा गोदोनि हुदाफोरा माखासे गोमालांनो हमदों दानि गोदान मुगाजों गोरोबनानै गोदान बेबिदिनो हुदाफोरखो लानो नागिरदों बेफोरखौ नुनो मोनो।
औ नोंगौ नोंथां नाथाय ओ गोदोनि दिनावथ' हाबा मोनसे खुंनो थाङोबा गोबां माने हाबा गिदिर खुंनो थाङोबाथ' गोबां नेमखान्थिबो दङमोन नाथाय दानिया हाबा गिदिर खुंब्लाबो माने बेफोर नेमखान्थिखौ बारा नुनो मोनला आरो। बिदिनो ओ ओ जौ बिबान बाननाय बेफोरखौथ' बाराखौनो नुनो मोनलिया दानि दिनाव। फाय नोंथाङा बेफोरनि बारै एसे मिन्थियो नामा बिबान बान्नायफोर बे
औ बिबान-बिबान बाननायफोरखौबो इसेबां माने गोदो जिबायदि बिबान मोनसे हाबायाव बिबान बाननांगौ बेबेदि बिखौ ओ नुनो मोनोमोन दानि-दानि मुगायावबो नुयो। गोबां बिदिनो बिबान बाननाय हाबानि समाव ओ बिदिनो न'खरनि बिदि बंस'फोरा बिबान बानो बा रायजोफोराबो बे ओ हुदाखो जोङो दासिमबो नुयो जोंनि गामिफोराव बा जोंनि ओनसोलफोराव गोबाङा बिदिनो रांखान्थिनि बिदि नांगौ जाना थायो न'खरफोराव रांखान्थिनि एसे उसुबिदा जायो बेफोराव माने हेफाजाब होनानै। बिबान बाननायखो बानस'नायखो जोङो नुनो मोनो आरो।
ओ नंगौ नोंथां आरो ओ जोंनि गामिफोरावबो बेफोरबायदिनो माने ज' बयबो रायजोआ ज' ज' थांनानै माने ओम सोरबा बेखौ एसे बेखौ एसे बयबो माने हेफाजाब होलाय लायो आरो। रांखान्थियावबो आरो खामानिफोरावबो आरो हाबा गिदिर खुं खुङोब्लाथ' बिदिनो हाबानि थाखाय जा जाय जगार बेखौ रायजोनि मानसिफ्रानो माने गामिनि मानसिफ्रानो फैनानै बयबो ज' ज'यै हेफाजाब होफैयो आरो बेखौ नुनो मोनो। आरो हाथासुनि हाबायावबो बेफोरखो नुनो मोनो आरो दासिमबो मा ने ओ न'खरफोरनि खाथिनिफोरानो फैनानै हेफाजाब होयो आरो ज' ज' ओमफाय बेनिफ्राय नोंथां ओ नोंथांमोननियाव हिनजाव गोदान आरो हौवा गोदाननियाव हाबा जायोब्ला माने ओ बे बैराथिफोर लाङो नं ङा होमब्ला?
औ औ नंगौ।
ओ सो बेफोराव औ नोंथांमोननियावबो बेदि दं नङा होमबा? बैराथिया।
औ बैराथि लाङो दिनैसिमबो। मानो होमब्ला बेयो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो आरो जोंनि फाय माखासे समाव जोङो गोबां न'खरफोरखौ बेफोरखौ खालामनायखौ जोङो नुनो मोना नाथाय बेफोरखौ जोङो जोंनि बर'नि होननानै जुदि लाखिनोब्ला जोङो बेफोरखौ मानिनांगोन हुदाखौ फालिनांगोन। अब्लासो बेफोर जोंनि बर'नि हुदाफ्रा थांनानै थागोन होननानै आं सानो।
आरो ओ नोंथांमोननियाव दायो बिदिनो हाबा गिदिर खुङोबा हाबाखौ बांसिनै हौवानि न'खराव जानायखौ नुयो ना हिनजावनि न'खराव जानायखौ नुयो नोंथां?
ओ दानि मुगायावथ' जोङो हिनजावनि न'खरावनो हाबा खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो ओमफ्राय नेक्स्ट दिना अखानायैसो माने हौवानि न'खराव बेबिदिनो गावनि न'खरनि आलासिफोरखौ लेंहरनायफोरखौ माने बिदिनो आलासि सोंनाय खौ जोङो नुनो मोनो।
औ नोंगो नोंथां आरो ओ जोंनिथिंजायबो बेबायदि नो थां माने ओ हिनजावनि न'खरावबो हाबा जायो आरो ओमफ्राय हौवानि न'खरावबो हाबा जायो माने बांसिन दाथ' हिनजावनि न'खरावसो हौवा गोदाना फैनानै हाबा खालामनानै हिनजावखो लाना थांनाय खो नुयो नाथाय गोदो बेखौ एसे खम नुयोमोन आरो हिनजाव गोदानखौ लानानै फैनानै हौवा गोदाननि न'आवसो हाबा खुंनायखौ बांसिन नुयोमोन आरो।
औ बिदिनो माखासे हाबानि नेमखान्थिफोरा मुगाजों गोबां सोलायबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों। जों बिदिब्ला हाबानि सोमोन्दै बेसेङावनो दोनथ'नोसै दां।
औ जागोन दे नोथां।
औ दे।